हेलौ नोंथां।
औ दे।
खोनादों ना।
औ खोनादों।
नोंथांङा मा खालामदोंमोन दालाय।
आं दा जिरायगासिनो दं ओरैनो।
अ औ होमबा नै आंबो नै जिरायनानै दं नोंथां। होमबा नोंथांजों आं माने मोनसे टपिकआव सावरायनोसो कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ दे बुंदो मा टपिकआव रायलायो।
माने दाथ' जेनेबा दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो गोबां माने। मानसिफोरानो बा सुबुंफोरानो माइ आबाद मावनाय सोलिगासिनो ना नोंथां।
औ।
औ माने बे माइ आबादनि बागै नोंथांङा आंनो एसे माने बिजिरना। खिथा हरदो जे। माइ आबादखौ मारै गायो आरो माइनिफ्राय मारै जों मा रोखोमै मावोब्ला। फसल मोननो हायो बे रोखोम माने बागै एसे खिथाहरदों नोंथां दे
औ माइआथ' जाहैबाय जोंनि सुबुंफोरनि मोनसे जानायनि थाखाय आबाद जाहैबाय बेखौथ' जोङो दैज्लां बोथोर सफैब्ला जोंथ' बेखौथ' बोसोरे बोसोराव खे बसेखौ जों आबादखौ मावखानांगौ जा जायो हिसाबै बयबो सुबुङानो मावो आसामनि सुबुंफोरा
औ
दा बेखायनो जोंनियावबो दैज्लां बोथोर सोफैनाय लोगो-लोगो जुलाइ दान मासाव बिदिनो दुब्लि आबाद आबाद फोथाराव ओंखारनानै गायो बे फसल दिरुनो
औ नोंथां एसे दावराब खोनाबोदों नोंखौ
दावराव
औ एसे दावराव खोना फैदों बाहारनिफ्राय
औ खोनाबाय मोजाङै दा?
औ दे
नोंथाङा होनबा नोंसिना माइ गायखांबाय आरो ना? हेल' हेलौ
नोंथांमोना
थावत नेटबक प्रब्लेम नामा एसे? एये
औ माय